हेल'
अ खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथां माने आङो मोनसे आयदा लानानै नोंथांजों सावरायनो थाखाय। कल खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा सावरायनो थाखाय एसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
अ अ अब्ला आङो मोनसे आयदा लादोंमोन बे आयदायानो जाहैबाय माने। जोंनि बर'नि दोरोङारि मोसानाय आरो ना ओ गोदोनिफ्राय जाय मोसाबोदों बेनि बागै गोदोनिफ्रायबो मोसादों लोगोसे दिनैसिमबो सोलिगासिनो दं आरोना जायखौ जों हारिनि हारि ओ मा होनो हारिमुवारि मोसानाय होननानै बुङोना बेनि सोमोन्दै एसे नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां।
दे होनोमबा बुंलांगोन।
अ बिदिब्ला फोरमायसै आं नोंथां अ आं ओम बर' होनोब्लाथ' सिनायजोबखायो नङानो होनब्ला आ गासैबो दख'ना गानब्लानो बर' रावनि मोसानाय ओ सोदोबा जोबोर रों थि गोनां बायदेमलाय सिदेमलाय महर गोनां फाव फेसनजों मोदोमखौ साफ्रेनाय सुफ्रेनायानो जाबाय मोसानाय बर' फोरनि मोसानाय बायदि रोखोमनि दं जेरैहाय खेराइ मोसानाय ओ खेराइ मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय बैसागु रंजानाय बे बायदिसिना माइ गायनाय हि दानाय सिथ्ला सिबनाय ना गुरनाय गय खावनाय आरिया बर' समाजनि साफ्रोमबोनि जिउ खांनाय राहा बे मोनब्रै मोनब्रैखौ बिथा खालामनानैनो बर' मोसानायफोरा सोमजिदों आरो आथिखाल बर' मोसानाय बुङोब्ला गाहायै मोनद' मोसानाय दं जेरै खेराइ मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय हाबा जानाय मोसानाय बैसागु मोसानाय रायजो जानाय मोसानाय आरो गोदान बर' मोसानाय खेराइ मोसाना खेराइ खेराइखौ जों दुर्गा फुजा बायदिफोराव मोसानाय जायो आरो जों नुयोबो गोदो गोदाय बर' हारिनि गासै सुबुंफोरनि धोरोमानो बाथौ दोहोरोममोन बाथौ दोहोरोमनि इसोरखौ बोराइ बाथौ बुंनाय जायो आथिखाल बोराइ बाथौ आर'ज रोजाबना सिबिनाय जायोब्लाबो गोदो गोदाय मोन्थोर रायसननानैसो सिबिनाय जायोमोन ओ बोराइ बाथौखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जा राहाजों गाजा गोमजायै सिबिनाय जाबोदों बेखौनो खेराइ बुंनाय जायो खेराइ होनाय समाव जा जा मोसानायफोरखौ मोसाना मोदाय मोदायजोफोरखौ फुजिनाय जायो बेखौनो खेराइ मोसानाय बुङो खेराइ होनब्ला खेराइ मोसानायफोरखौ दौदिनिनि अनगायैबो गुबुन आइजोफोरा मोसाफानाय खान्थि गैया गोनांथार जानाय समाव दौदिनि खौ मोसानायाव मदद खालामनो हौवा मानसिफोरा मोसाफायो
औ
बागुरुमबा मोसानाया बर' हारिनि जाथोसे समायना रमायना सोमोनांथाव मोसानाय बेखौ सिख्ला एबा आइजोफोरासो मोसायो सेंग्रा एबा हौवाफोरा बेखौ मोसाया आरो हाबा जानाय ओ मोसानाया जादों जा मोसानायफोरजों बर' हाबा खौ खुंनाय जायो बेनो हाबा जानाय मोसानाय बैसागु ओ बोसोरनि सैथो दाना जोबनाय लोगो लोगो बैसाग दाना सफैयो बे बैसाग दानावनो बर'फोरा बर'फोरनि बैसाग एबा बैसागो रंजाथाइया सफैयो मोसौ थुखैनायखौ सैथो दाना जोबगोन खालि गोदान बोसोरनि गिबि खालार बे सानखालि बयबो गावबा गावनि न'खराव थानाय बाथौ बिन्दोआव बयनिबो मोजां हामलायनाय हामलायना आफा बोराइ बाथौनिसिम सिबिनाय जासिहरो
उ
बेनि उनावबो गामियाव एबा समाजाव थानाय समाज नि थानसालियाव बयबो ज' जायो बेवहाय ज' जानानै थानसालि थानाय बा थौ मन्दिरनि सिङाव आनथु खेरायना आखाय खबजबना गोदान बोसोरनो बयनिबो थाखाय मोजां जानायनि मिजिंजों आफा बाथौनि सिम आरज गाबो
औ
ओ ओ बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
औ माने ओ बैसागो समावबो आरोना बैसागो मोसानायाव। बे समावबोथ' नोंथाङानो बुंलांबाय जेनेबा सैसथो दाननि लास्ट ओ माबानिफ्राय जोबथा साननिफ्राय जों मा बैसागोखौ फालिनाय जायो नङा होमबा?
औ
बेयाव मा मा बैसागो दङ होन दा मोसौ बैसागो मानसि बैसागो ओरै दङमोन ना? बे समाव बैसागुआव मा खालामो ओ फार्स्टआवथ' गिबियावथ' माने मोसौ बैसागो थांखांनायनि उनाव मानसि बैसागो। फैयोब्लाबो बेनि गिबि सानखालि मा खालामो उन्दैया गेदेरखौ मान खुलुमो नङा होमबा? फुंबिलि फुङावनो माने साथि आलारि बाथि सावखांनायनि उनाव ओ गेदेरखौ मान होयो गेदेरा उन्दैखौ बोर सारस्रियो नङा होमबा?
औ
नैथि साननि उनावसो मा होनामो मोसानो थाखाय गामिनि गासैबो नैथि साननि उनाव मोसानो थाखाय बयबो गथ' गथाय बोराय बुरै गासैबो मोसा रंजानो थाखाय आखाइ मोसानो रंजानो थाखाय ओंखारबोयो आरोना।
औ
माने बेफोरबायदिनो गोबां माने ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोदों आर ना बेफोरबायदि मोसानाय अब्ला आंहा बैसागो मोसानायनि बागै एसे फोरमायना होबावनो हागोन नामा? नोंसोरनिओाव माबायदि सोलियो माने बैसागो मोसानाया?
ओ बैसागु होनोब्लाथ' जों गासिबो मिथिखायो
औ
बैसागुआ बोसोराव खनसेल' जायो। ओ बैसागुआव जों रंजायो। ओ बैसागुआ बर'फोरनि गाहाय रंजानाय फोरबो। ओ बैसागु रंजानाय फालिनायनि गेजेरजों हारिमुनि ओ सोमखोर सावगारि बेरखाङो।
ओ नाथाय आथिखाल मुगायाव गोदान जोलैया बैसागु रंजानो बावलांबाय हारिमुखौ बावगारलांनो हमबाय। ओ बैसागुआ बर' हारिनि मोनसे गेदेर रंजानाय। ओ बर'फोरा गोसो मोदोम जिउ होनानै मोजां मोनो ओ बे रंजानाया बर' हारिमुनि बर' हारिफोरा बे रंजानाय खौ अरायबो खुंबोगासिनो दं। ओ गावनि हारिनि आंगो होननानै बैसागुआ बेनिखायनो ओ बर' हारिनि आमाय थख्ल' ओ गोदो गोदाय बर' फोर हारिनि गोनां बे रंजालि बैसागु खौ दानसेहालागै खुङोमोन होननानै खोनायो आरो।
औ
नाथाय बोथोरा थाङो हालो दैलो समा थाङो खोन्दो खोन्दो। सम थांनायनि लोगो लोगो मिथिंगानि महराबो ओ गुस्लायबोयो लोगोसे बोथोराबो सोलायो।
औ।
अ बैसागु बोथोराव बिलाइ गोरलै- गोरलै खिलियो बेजों समायना नुयो मिथिंगानि महरखौ। ओ गोदो दानसेयालागै खुङोमोनब्लाबो दा सानस्नियालागैल' खुंनाय नुयो आरो ओ आरो गोदो
गोबां खमिबोबाय आरोना मानो होनबा सम बो आंखाल जानानै फैदों नालाय आथिखालाव।
औ।
बेनि उनाव
ओ
आरो गोदो- गोदाय जों खाम, जथा, सिफुं, सेरजा, गंगोना, हार हारमुनियाम लानानै ओ दख'ना गोमो, फालि गोजा, आर'नाइ फालि ओ गोथां ब्लाउस, गोजजा खानाय थफायाव बिबार ओ बेफोरखौ लानानै समायना- रमायनायै मोसानायखौ जों नुनो मोनोमोन। ओ नाथाय दानि जुगावहाय ओ बिदि ओ खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, गंगोना लानानै ओ लानानै मोसानायखौ नुनो मोनलिया। बांसिनानो गोदो- गोदायनिखौ बावनो सानजोब्बाय। ओ बैसागुनि सेथि हो
खमायलांनो हमबाय।
औ औ ओ बैसागुनि ओ सेथि साना मानसि बैसागु फुङाव दुगैस्रां लोबस्रां गोथ गोथार बाथौखौ सिबिग्रोनाय जायो।
ओ बेनि उनाव थैलांनाय न'खरनि फोलेरफोरखौ गोसोखांनानै लावथायाव मावै-दाङै मोननाय बेसादफोरजों जाहोनाय-लोंहोनाय जायो। ओ थैलांनायफोरनो उम ना-बेदर एवनाय बाउनाय जायो ओ रंजालि बैसा बैसागुआव जुलि गोदानफोरा फिसायखौ लानानै बिमा-बिफानि न'आव आलासि जि जाहैनाया जोंनि ओ गोदो-गोदायनि खान्थि
औ।
ओ गामिनि बोराइ-बुरैफोरा बिब्दिनो न' -न' गिदिंनानै बेदर खंगा मैगंजों संनाय ओंख्रिखौ जा ओ जौजों लोङो ओ बै खालिनि बेलासि समनिफ्रायनो खायसे-खायसे मोसानाय जायो। ओ बोराइ- बुरै, सेंग्रा-सिख सिख्ला गावबा गाव हानजा-हानजा जालायनानै ज'-ज' मागिलायो। ओ सेंग्राफोरा खाम, सिफुं जथा, सेरजा, धल, थरखा आरो सिख्लाफोरा गंगोना, जाबख्रिं लानानै बैसागुनि बायदि मैया मे थाइ खननानै ज'-ज' ओंखारो।
औ।
ओ रंजालि बैसागुआ स्नि सानाव जोबो ओ बर'फोरा बैसागो बोथोराव बेमार-आजार खारनो होननानै गोखा-गोख खै फिथाइ-सामथाइ मैगं खुंखा बेसर दाबा थालिर फस्ला थाराय गाज्लि रायदों बिजौ लाफा सायख खार' खान्दाय बिजौ माइसुन्द्रि सिबुथारा दिंखिया बिदि जानाय जायो आरो
औ
नोंथाङा बिदिब्ला एसे फोरमायना होनायसाय
औ बेफोरबायदिनो माने मा होनो बेखौ मा जानाय होनोमोन लायो बेफोरबायदि जानायखौ
ओ
बैसाग दानावदि बेफोरबायदि जायोना बायदि रोखोमनि मैगं गोबां बेखौ मा जानाय होनोमोनबा आं एसे बावहगारना दङमोन र'
औ बेखौ माने बेमार आजारनिफ्राय खारो होननानै खोनायो आरो ना गोदो गोदायनिफ्राय बेनि थाखाय जायो बिदि होननानै होननाय खोनायो आरो
औ दे होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन ना
औ बिदिब्ला दिनैनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नोंथां
औ दे
औ दे